औ औ नोंथां औ खालामोनादोंन नोंथां।
होनोमब्ला नोंथाङा आंनो मा होनो औ।
औ।
बिजों दामिन जौगानाया मा होनो जोंनि मा होनो जिउआव माबायदि मोजां गोहोम खग्लैदों। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा?
नोंथां दा जोङो बिरोंदामिन होनोब्ला जोङो गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोो बुंनो हायो दा जौ नो जेरैहाय मबाइल लेपटप इन्टारनेट जेरैहाय। कम्पिउटार आरोबाव मा बे आबाद मावनाय बिथिङाव जेरै ट्रेक्टर आरो पावार टिलार माइ हानायावबो जेरै माइ हाग्रा मेसििन आरो मा माइ मारा होग्रा मेसिन आरो हान्था मेलानि राहायावबो जेरै गारि। मथर बेफोरबायदि गोबां जोंनि दा ओंखारबाय नङा हबा। बेफोरनि गेजेरजों जों हा गो। गोबां जौगागासिनो दङ लासै लासै दा आङो नोंथांनो हाय जेरै बिरोंदामिन जौगानाय। होननानै बुङोब्ला जेरै हान्थाामेलानि राहा जेरै गारि मथर बेफोरावबो गोबां गारि मथर। खार न गुब गुब। दा आलादा आलादा गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारबाय दा जोङो बेफोरजोंहाय दाबसे जायगानिफ्राय। गुबुन लोबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो हानाय राहाया जोंहा गोरलै जानानै फैबाय दा गोदो गोदाय। जोंहा बेबायदि गैयामोन जोङो दाबसे जायगासिम थांनो फैनो गोबां खस्थ' मोन। नाथाय दा बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो गारि मथर ओंखारनानै जोंहा दा दसे समनि गेजेरावनो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो हानाया गोरलै जानानै फैबाय दा जोङो जोंनि। मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम दावबायनायावबो जोङो मा अख्रां मा जाहाजजोंों थांनो हायो। ज एर'प्लेन हेलिकप्टार गोबां बिदिजों थांनो हानाय जोंहा बेबायदि मोन। मोनसे थासारि जानानै फैबाय आरो। आरोबाव दा जोङो बे गारि मथरनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां बेबायदिनो। बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंहा गोबां मोजां। मुलाम्फा जाबाय आरो दा। जोङो माबा मोनसे मुलाम्फा फालांगि खालामनोब्ला जोङो। गोबां बुरजा बुरजा मुवा बेसादफोरखौ जोङो लांनानैहाय दाबसे जायगायाव लांनानै फानहैनो। बा जोङो मा हरनो बेबायदि लांलाय लाबोलाय खालामनो बेबायदि। दा मोजां जाबाय आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो बेबायदि गारि मथर गैयाबा बेसिबां बेबायदि। फालांगि खालामनायावबो खस्थ' जायोमोन आरो दा माबा मोनसे मुवा दैथ हरनाय लाबोनाय बेफोरावबो। गोबां जों ज सोमजियोमोन आरो दा जोङो गोबां ट्रेन फोरजोंबो दावबायनो हायो जोङो आरो बाव। बो जोङो जेरै जाहाजफोरजों बेफोरजों जोङो दावबायनो हायो दा जोंहा गोबां। बेबायदिनो दावगाागासिनो दं आरो लासै लाैनो दा आरोबाव बेबायदिनो जोङो माव। मबाइल फननि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां बेबायदिनो दावगानो हाबाय जेरैहाय। मबाइलनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे फरायनाय। आरो माबा मोनसे जोङो गियान लानो हानाय बेबायदि जोङो हाबाय आरो दा जों बबेबा मोन। माखसे गियान फोर खौहाय जोंहा नांगौ जादोंब्ला बेफोरखौ जोङो मा जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो फरायनो। बा सोलोंनो है दानि दिनावहाय नाथाय जोङो बे मबाइलखौहाय बेफोरबायदि मोजां। खामानियाव बाहायालासेनो जोङो ओरैनो बायदि गाज्रि खामानियावसो बाहायोब्ला जों। बेनि गोबां गियानफोरखौ मोननो हानाय नङा आरो दा मबाइला जोंनि गेजेराव दङ नाथाय बेखौ बाहायनाय। जोंनि आखायावसो नङा होनबा नोंथां दा जोङो बेखौहाय। जोंनो नांगौ माखासे गियानफोरखौहाय जोङो नांगौब्ला जोङो गाव गावसो जोङो बेहाय नाय। नानै जोङो लानो नांगोन आरो जुदि जोङो बेखौ गाव गाव नागिरनानै लानो रोङाब्ला अब्ला मा जों। बे मबाइ मुलामफा जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ गाव गावसो खालामनानै लानांगोन नाथाय। नाथाय गोदोनो समावथ' एसेग्राब जोंहा बेबायदि खौरां दैथायहरनायाव। गोबां खस्थ' जायोमोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जगाजग खालामलायनांगौआव। गोबां बेबायदिनो जेंना सोमजियोमोन आरो दा। जोंहा बेबायदि मबाइल फननि गेजेरजों गोबांहाय माखासे खामानिफोराबो जोंहा लासैनो। बे लासै दावगागासिनो दङ। बेनि गेजेरजों अनलाइननि खामानि गोबां मावनो हायो गोदोनि समावथ' जेरैहाय। बेबायदि मबाइल गैयियावहाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हाया बेबायदि। बि जायोमोन आरो दा मबाइलाथ' जोंनि थाखाय गोबां मोजां खामानि सुबिदायाव होयो। नाथाय खायफा खायफा बाहायनो रोङैयाव बे मा जोंखौहाय मबाइला सिलिंखारबो खालामो। थासिनो दं आरो दा सासे बे गथ' उन्दै गथ'निफ्रायनो जोङो मा खायफा खायफा। मबाइल होयो नायहोयो मबाइल नायनानै मबाइल जों दोननो साखाय। मफ्राय गथ'फ्रा गोबां अख्रा जायो जायनि जाहोनाव मबाइलजों बुरखायनानै दोनदाव दोनदाव दिनै एसे गाबोन। एसे मबाइल नायहोनानै मा खालामगासिनो दंङ गथखौहाय मबाइलनि दा मबाइल नायाबानो ओंखाम जानो रोङै मबाइल नायाबानो जेबो खामानि मावनो रोङै। बेबायदि जाबाय आरो दा मबाइल नायनानै मा गेलेनोबो बावग्रा जाबाय दानि मुगानि। गथ'फोरा। आरो बिमा बिफाफ्राबो मा गथ'फोरखौहाय बायजोआवहाय गेलेनोबो बेबायदि माखासे लांखारनानै। नानैबो गेलेहोनो रोंला दा मबाइलजोंनो दोनो आरोबाव। बेबायदिनो। बे मबाइलावहाय नायै नायै गथ'नि गासिबो मा देहायारि आरो गोसोआरि मेलेमारि। गासैबो मा सासे गथ'निया लासै लासै मा खहा जाबोगासिनो आरो मेगननि नु नुथायनि पावारा दिनै खमायलांगासिनो थायो बे बांद्राय मबाइल नायनाय। जाहोननाव नङा होमबा नोंथां दा बेफोर गासिखौबो। जोंनि बिमाफोरा न'खरनि गिदिरफोरा मा खालामनांगोन सिगांग्रो सांग्रां जानांगोन सा से गथ'नि सिगाङाव मालाबाबो मबाइल नायनानै देखायनो नाङा आरो दा मबाइलखौहाय जोङो ग गथ'निफ्राय जानगाराव दोनथारनो नांगोन आरो जोङो बेखौ। मोजां खामानियावल' बाहायनांगोन दा नोंथाङाबो बेरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंना मा। मा होनो बिदि दामिनि जौगानाया जोंना गोबां बिथिङाव मा होनो मुलाम्फा जाबाय नङा होमबा नोंथां। जों हान्था मेलानिफ्राय लानानै। जोंनि मा होनो समाजारि बिजों आरो आबाद बिथिं जोंहा मा होनो गासैबो बिथिङावनो जोंहा मा। गोबां मुलाम्फा जाबाय आरोना मा होनो। आबाद बिथिङाव हमनानै लादो जोंहा मा होनो सिगां समाव जोबोद खस्थ' आरो गोबां गोबाव समनि। हासारफोर गैयैनि थाखाय आरो जौगामान थाखोनि मा होनो आगजुफोर गैयिनि थाखाय मा जायोमोन गोबां खस्थ' आरो। गोबां सम लानायनि गेजेरावबो जोङो मा होनो मोजां माबाफोर दिहुननो हायामोन नङा होमबा नोंथां।
औ।
मा होनो माखासे मा होनो जेनेबा जोङो। मा होनो मोजां रोखोमनि मा होनो आबादनि जुन्थिफोरबो गैयामोन नांगोल। ओैनो हालौनांगौ दं जानायनि थाखाय। मा खालाम मा होनो एसेल' हायाव जों आबाद मावनो हायो आरो आबाद मावनो हायो। माबो जों मा होनो मोजां रोखोमनि मुलिफोर भिटामिनफोर बाहायनो मोननि थाखाय जों माहोनो बबेबा बबेबा समाव जोङो। एम्फौफोरजोंनो जाजोबनांगौ जायोना गोदोनि समाव ओमफ्राय दानि समाव मा होनो। दानि समाव जोङो भिटामिन आरो बायदिसिना एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर बाहायनानै जोंनि आबादफोरखौ मा खालामनो हायो। रैखा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो मा होनो। आरो ट्रेक्टरफोरजों जोङो मा होनो दसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबां मा होनो आबाद। मावनो हायो हाल एवनानै जोङो गोबां गोबांनि हाखौ आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो मा होनो फोनांजाब बिथिं जोंना सोनांजाब बिथिङाव जोंना मा होनो मबाइल टिबि रादाब बिलाइ बेफोर मा होनो बेफोर ओंखारलनायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा मा जोंना बुहुमाव मा सोलिसिनो दं बेफोर गासिबो खौरांखौनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो मबाइल आरो लेपटपनि कमपिटारफोर गे जेरों जों गोबां मा होनो अनलाइन खामानिफोर मावनो हायो साख्रिफोर मावनो हायो आरो गोबां मा होनो बायदिसिना मा होनो सोलोंथायारि बिथिंनि जोङो मा होनो मुलाम्फा लानो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना मा होनो हाम हान्था मेलानि बिथिङावनो होननानै लादो हान्था मेलानि बिथिङावबो जोंहा गोदो गोदाय मा होनो थाबायनानै थांनायाव जोंहा गोबां खस्थ' आरो गोबां सम लायोमोन आरो बबा जायगायावथ' जोङो थांनो हानायनि जाथावनायानो जायामोन नङा होमबा दानाथ' मा होनो जोंना गोबां मा‌ होनो हा लामा होन दै लामा आरो मा होनो अख्रां लामा गासै बिथिङाव जोंना गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां जोंना मा होनो जोङो मा मा होनो बेफार फालांगिनि बिथिङाव जोङो मा खामनो हायो जेनेबा गिदिर गिदिर मुवाफोरखौ जोङो बा मा होनो हाफोरजों लांनो हायाबो जोङो दै लामाजों लांनो हायो जाहाजफोरजों नावफोरजों नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंना मा होनो जोंना बुरलुंबुथुर सेर बुरलुंबुथुर आरो बायदि मा होनो गोबां दैमा सेरफांफोरनि मा होनो सुबुंफोरा बेबायदि हान्था मेला राहा ओंखारनायनि थाखाय बेफार फालांगि खालामनानै जिउ खु थाखाय जोबोर गोरलै जाबाय नङा होनबा नोंथां आरो ट्रेनफोर ओंखारनाय थाखाय जोंना मा होनो खम समनि गेजेरावनो गोबां मा होनो गोरिब न'खरनि मानसिफ्राबो दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां? थ्रेनफोर ओंखार गोबां गोजान गोजान जायगा मानो होनबा गासिबो मानसिफ्राथ' मा होनो बिरखं आरि एर'प्लेनफोर गाखोनो थाखाय जोङो टिकेट दानो हाया नङा होनबा नोंथां। बेफोरनि थाखाय जोंहा मा होनो ट्रेन, बास बेफोरबायदि मा होनो लामानि हान्था मेला नि राहाजोंनो जोङो मा खम खरसायावनो गोबां गोबां गोजान जायगायाव थांनानै जों मा होनो सोलोंथाइ लाहैनो हायो। ओमफाय मा होनो जोङो मा बेफार फालांगिफोरबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा मा होनो जुदि जोंना रांखावरि थायोबाथ' जों मा खालामनो हायो जोंना एर'प्लेनफोरजोंबो जोङो मा होनो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जों मा खालामनो हायो? बिजनेस खालामनो हायो सोलोंथाइ लानो हायो। नङा होमबा नोंथां?
ओ।
बेबायदिनो मा होनो बिरोंदामिनजों माबानाया जौगानाया जोंनि मा होनो जोंनि दानि जिउखौ जोंनि दानि खम सोलिबाय थानाय जिउआव मा गोबां मा होनो गोबां मुलाम्फा आरो मा जोंनि लाइफखौ गोबां मा होनो गोरलै इजि खालामबाय नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो मा होनो मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो जों मा खालामनो हायो गोबां मा होनो अनलाइन थाखोफोर लानानै मा गोबां मानसिफ्रा मा जेरै जेनेबा ए पि एस सि, इउ पि एस सि फोर गोबां मोजां मो जां मा होनो इगजामफोरखौनो पास खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनबा गासिबो मा बै गोजान गोजान जायगायाव थानानै जोङो जोंनि बे जेनेबा क'क्राझार, चिरांनि मानसिफ्रा मा होनो गवाथिफ्राव थांनानै बांसिनानो कचिं लाहैनो हाया ना बेनि थाखाय मा जों मा खालामनो हायो जों मबाइल लेपटपनि गेजेरजोंनो जों कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो अनलाइन क्लासफोरखौ लानानै जों मा गियानफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। सोलोंनो हायो जोङो गोबां गोरों गोरों मा होनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो। बे मा होनो बेनिखायनो जोंना मा होनो सोलोंथायारि बिथिङावबो जोंना गोबां मुलाम्फा जादों। आरो ना। मा होनो बिरोंदामिन जौगानायनि थाखाय आरो मा होनो हान्था मेला रा हायावनो नोंथाङानो बुंखाबाय आरो आबाद बिथिङावबो जोंना मा जोंना दसे समनि गेजेरावनो जों मा होनो गोबां मा होनो आबादफोर दिहुननानै जोंना गोबां लाइमोनफोराबो जिउ खुंनाय दं आरो ना जेन बा मा होनो जेनबा नाफोरा माबा मा खालामनाय फाराम खालामनानै मा होनो दसेनो जेनेबा नाफोरखौ फेदेरनाय मा होनो माखासेयाव फोर बाहायनानै जेने दाउफोरनि फाराम बानायनानै ओमफाय मा होनो माखासे आरो आबादफोर मावनानै जौगा थाखोनि मा होनो मुलिफोर बाहायनानै माखासे जोंना मैखुन आरि बानायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि बानायनानैबो जोंना मा मा होनो लाइमोनफोरा जिउ खुंगासिनो दङ'। साख्रि गैयै लाइमोनफोराबो जोंना बेबायदिनो बे मा बेफोर मानि थाखाय जादों? बिरोंदामिन जौगानायनि थाखाय जोंना बायदिसिना मेडिसिनफोर दिहुननो हादों ना आरो फोर मानसिफोरा दिहुननो हाद मा बाहायनो रोंदों बिनि थाखायसो मा जादों जोंना लाइमोन फोराबो बेबायदि खामानिफोरनि खाबु मोनदों नङा होमबा नोंथां मानो होनबा गासिबो सुबुंफोरानो जोंना मा होनो सरखारि साख्रिफोर मोननांगौआ मा होनो इसेबां गोरलै नङा ना नोंथां।
औ
होमबा नोंथां जोंनिया मा होनो समाबो जाबाय।
औ
दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।